हेलौ औ खोनादों दे
नोंथाङा माबोरै दं दासान्दि
औ दङ दे मोजाङैनो ओमफ्राय नोंथाङा माब्रै दङ?
आंबो मो
औ।
सानजौफुनि ओंखाम जाखांबायना नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङालाय जाखांबाय दा?
औ जोंहाबो जाखांबाय सानजौफुनि आङो नोंथां खौ मोनसे ओ नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो थाखायसो फन हरनाय जादोंमोन।
औ औ दे बुं दे।
ओम जोंनि बर' हारियाव सुबुं माहारियाव खाना फो थायनायदि जा सोलिदों ओ गोदोबो बेबायदि जों सोलिबोबाय थानाय नुनो मोन्दों। बेफोरनि सोमोन्दै नों थाङा ओ फंनैसो बुंफोरना नै होनो हागोन ना नोंथां?
औ ओ हागोन नोंथां। ओ खाना फोथायनाय होननानै बुङोब्लाथ' ओ बेयो माने खाना फोथायनाय माने जोंनि बर'ल' नङा ओ गुबुन हारि बेफोरावबो जोङो ओ नुनो मोनो। ओ बे खाना फोथाय बे माने मोनसे हारिखौ माने ओ माने ओ मा होनो मोनसे ओ दागो टाइपनिबो खालामो आरोना माने मोन से दागो फोनांनाय बायदि, जेरैबायदि ओ गुबुन सोंलों थाय मोननाय हारिफ्रा ओ सानो जे अ' बिसोरनि गेजेरावबो बिब्दि फोथायनाय दङ। बिसोरो जेबो रोङा नामा? बा ओ बिसोरा ओ सोलोंथाइ उम बारा गैबाङा नामा? इ माने सोलोंथाइ गोयि सानो आरो ना। औ ओ खाना फोथायनाय बुङोब्लाथ' जोङो बर'फोरनि गेजेराव मेनलियानो जाबाय अ' दायना फोथायनाय, नोंगौ ना? औ औ। अ' दायना फोथायनायाथ' ओ आथिखालाव आं नु बांलिया आं नुनो थाल गैया बारा। औ, ओ नोंथांमोननि ओ ओनसोल बा नोंथाङा मिथिनाय ओ माबाफोर बिदि ओ दङ नामा? माने ओ दायना फोथायनायनि सायाव माबा खोनादों नामा नोंथाङा आ थिखालावबो?
आथिखालाव जोङो एसेबां बेखौ खोनानो मोननाय जायाखै। ओ जोङो गोदोनि समाव जोङो बे खाना फोथायनायखौ बांसिन नुनाय नुनो मोननाय जायोमोन। ओ बे थ' खाना फोथायनाया ओ जोंनि ओ समाजाव, समाज जौगानायाव जोबोर हेंथा लाबोदों। ओ खाना फो फोथायनायनि गोनोखोआरि ओ थारथि गैया।
औ।
नाथाय जोंनि समाजा खाना फोथायनायनि खैसाराव ओ गोग्लैनानै गोबां मावनाङै हाबा ओ मावनानै समाजखौ आब्रुथि गैयै खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन गोदो। नाथाय आथिखालाव जोङो बे बायदि एसेबां नुनो मोननो थांलिया। ओ दायनानि मुङाव ओ दाय गैयि सुबुं बुथार जानाया ओ बिनिनो मोनसे बिदिन्थि होननानै बुंजायो आरो। ओ दाय गैयै सुबुंफोरखौबो दायना होननानै बुथारलायनाय ओ सिथारलायनाय जोङो गोदोसो गोबां नुनो मोनोमोन। दा बेयो ओ बिगियानारि ओ गोनोखोआरारि ओ ज
औ बुंदे।
सोनि ओसम सफैनाय लाय ओ जोंङो बेखौ जोंङो खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय। गोदान जोलैखौ गोनोखोआरि नोजोरजों ओ दोबथिंलांनायनि थांखियै, लोगोसे ओ खाना फोथायनायनि गुमुरखौ मिथिहोनानै ओ बेनि सोमोन्दै ओ जोङो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंबावनो हागोन ना?
औ ओ नोंथाङा कुइसनखौ खनसे रिपिट खालामबावलाय।
ओ जोंनि गोदान जोलैखौ गोनोखोआरि नोजोरजों दोबथिं लांनायनि थांखि इयै। लोगोसे ओ खाना फोथायनायनि गुमुरखौ मिथिहोनानै
औ।
सोमोन्दै सांग्रां खालामनायनि थांखियै
औ।
फंनैसो बुंबावदो। माने जोंनि ओ गोदान ओ इयुननि जोलैफोरखौ जोङो ओ माबादियै खाना फोथायनाय फोथायनाय होबथानायनि सायाव जोङो बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंलांदों नोंथाङा।
औ ओ आथिखालावथ' ओ नोंथाङा ओ बुंनाय बायदि जोङो बारा थान्दिया औ ओ बे बिदिनो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ बे खाना फोथाया फोथायनाया माने गोनोखोयारि माने ओ प्रुफ जायाखै आरो ना। औ औ। जेरैबायदि सुबुं फोथायनायफोराव ओ मोनफा मोनफा मोनसे जाहोन थायो आरोना ओ जेनेबा आबै आबौ बौ मोना ओ बुङाब्लाबो माने ओ सुबुं फोथायनायफोराव मोनफा मोनफा ओ जाहोन थायो आरोना ओ फ्राय जोङो खाना फो फोथायनायाव ओ जेबो बिब्दि ओ गोनोखोआरि प्रुफ मोनाखै आरोना अ ओ दानि गोदान जोलैखौ आङो बुंनो थाङोब्लाथ' ओ बिथांमोना माने एसेबां गोहोम गोलैयाखै। ओ बेफ नि सोमोन्दै ओ ओम माने ओ गोदान जोलैफोराथ' ओ आंनिब्ला नुवाखैबो जानो हानाय ओ ओ गोदान जोलै बुंनो थाङोब्लाथ' आंबो नुवाखै बिब्दि बेबादि खाना फोथायनायखौ माने ओ बेबायदि बुथारजानायखौ आंबो नुवाखै। दि आरोना।
औ।
औ ओ जानो हागौ जोंनि ओनसोल खाथियाव गैयामोन खोमा ओ बिदि फोथायनाया बारा औ ओ दासिमबो ओ बबेबा बबेबा खना खनला ओ फोथायनायखौ बिब्दि फोथायनायखौ आङो खोनानो मोनो ओ जोंनि लोगोफोरनि खुगा-खुगाफोरनिफ्राय ओ आङो खोनानो मोनो औ दासिमबो माने ओ बि-बिब्दि ओ सोरखौबा दायना खालामनाय ओ बा ओ नोंथाङा खोनादोंना ओ बिब्दि जे ओ सोर बिब्दि ओ अजा जारिनानै माने सोरनिबा उदैयाव माने ओ थिंखिखौनो सोना होयोनो ओ बिदिथ' नोंहा जेबो गोनोखोआरि माने प्रुफ गैयाना दङ जानो औ औ औ ओ माने ओ जानो हागौ ओ बिथाङा माबा मोनसे ओ बेरामाव गोग्लैनानैबो ओ दङ खोमा ओ बेरामाव गोग्लैनायनि थाखायबो माने बिब्दि जानोबो हागौ औ ओ माने ओ खाना फोथायनाय होननानै बुङोब्ला आरो जोङो ओ माने ओ आथिखालावबो माने ओ नुनो थाङो आरो ना गोदोबोथ' जोङो बिब्दि खाना फोथायनायखौ माने नुनो थाङोमोन जे माने बर'फोरा आरोना बांसिन गोदो जुदि सोरबाफोर लोम जायोब्लाथाय जोङो बांसिन माने अजाफोरनियावसो थाङोना नङा होमब्ला औ अजाफोरनि सो जोङो ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बांसिनै गोदो आथिखालाव बिदि बारा नुबांलिया औ औ बे सनि थाखायबो माने ओ जोङो माने ओ ओ सासे बा बे बेराम जानाय सुबुंनि जिउखौ जोङो खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो। माने आ सम थानायावनो माने डक्टरनाव लाङिनि थाखायबो। आ सुबुंखौ माने जिउ खहा जानायखौ आं माने खोनानो मोन्दों आरोना। औ औ आ जेरैबायदि आङो ओ आरो खोनाबावदों जे ऐ बै ओ जिबौ जिबौ सौ जायोब्लादि औ ओ मानसि फ्रा अजानाव लाङोना। औ माने बेफोर आं बुंनो थांगोन जे बेफोर मोनसे ओ खाना फोथायनायखौनो बुंजागोन आरोना नंगौना नोंथां औ औ गास खौबोबोथ' माने ओ हाया नालाय खायफा जिेबौफोरा गोबां बिस गोनां ना होमब्ला अ बिदि बिसआव थ' नोङो गोजान लामा बारा हान्थि जायाना नोङो ओ सम थानायावनो लोगो लोगो नोङो डक्टरनो थांनांगोन ओ बिदि ओ जारिब्लाथ' बियो हामनाय ओ जिनिस नङा नालाय।
औ।
ओ बिदिखौबो आङो खाना फोथायनायाव दोनगोन आरो औ औ ओमफ्राय ओ आथिखालनि ओ‌ ओं आथिखालनि ओ इयुन जोलैफोरखौ आं खाना फोथायनायखौ बेखौनो बुंनो थांगोन जे ओ बिथांमोना ओ बेफोरनि बागै ओ सोलोंथाइ मोननायनि थाखाय ओ बेफोरखौ बारा फोथायनायबो नङा खोमा ओ मानो होनब्ला जोंहा ओ ओ ग्लबेलाइजेसनजो ग्लबेलाइजेसनजों ओ माने साग्लोबनानै जोङो ओ बेफोरखौ जोङो एसे एसे हमदांनो हानाय जाबाय ओ बेफोरो ओ सोलों थाय मोननानै बेफोरो जे ओ जेबो गोनोखोआरि प्रफ गैया होननानै औ ओ बिथांमोना ओ आंनिब्ला ओ जौसे जौखोन्दोनि गेजेराव ओ गुजि बा गुजिबा बिथांमोना माने फोथायनाय नङा आरो ना खाना फोथायनायखौ। औ औ नों नोंथाङा बेनि सोमोन्दै ओ मा बुंगोन?
ओ आंबो बेखौनो बुंनो सानो ओ दानि गोदोनि मुगायाव जोङो सुबुंफोरखौ एसेबां गोजौ सोलोंथाइ लानाय नुनो मोनामोन।
औ।
जोङो गोबांखौनो जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो मोननायखौ नुनो मोनबाय। बिनि जाहोनावनो ओ जोंनि ओ सुबुंफोरा आरो इयुन जोलैफोरा ओ खाना फोथायनायनि ओ सायाव खम जालांनो हमदोंसै।
औ।
आङो बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि जोंनि सावरायलायनायनि आयदाखौ खौ‌ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय गोजोन्थों।